हेल' अ खोनादों ना। औ नोंथां माबा। टपिकखौ दारेक्ट फैखानोसै नामा।
औ जायो दे।
औ माने सोंनो सानदोंमोन आरो माने दानि गथ'फोर गेलेनायजों गोदोनि गेलेनायजों बोरै गेलेनायफोरा माबायदि बेखौ एसे फोरमायना होनो हागोन नामा।
औ औ गोदोनि खेला होनोबाथ' जों बुंनो हायो गोदोनि समावथ' जोंनिया नै दानि बायदि मबाइल बेफोरबायदि गैयामोन नालाय गोदोनि सम। समाव माने जोङो क्रिकेट क्रिकेट खेला फुटबल। आरो मा होनो बाथा गेलेनाय। खाबादि ओमफफ्राय बिदिनो लरि खै गेलेनाय बेफोरबायदि हा गुदुबा खिखर गेलेनाय बेफोरबायदिखौ गेलेयोमोन आरो गोदोनि समावहाय आरो नै दानि समावहाय माने दाथ' गोदान मुगा जाहैबाय मा होनो मबाइलफोरबो ओंखारबाय जि बेयावनो मबाइलफ्रावनो गथ'फ्रा गेम गेलेयो क्रि क्रिकेट खेला गेलेनाय फुटबल गेलेनाय बेफोरखौ गोबां खम नुसै आरो नै दानि दिनावहाय माने बांसिन दानि गथ'फोरा उन्दै समनिफ्रायनो माने मबाइलावसो बांसिन। गोदो गोदोसोनानै थानायखौ नुनो मोनो जोङो माने गेमफोर खेलाफोर गेलेनो बाबो। मबाइलावस माने। गेम गेलेनाय फ्रि फायार गेलेनाय मा पाबजिनो मा होनो मबाइल लजेननाय बेफोरबायाददि गेलेनायखौ जों नुनो मोन जेर दानि दिनावहाय माने गोदो जि खेला खेला दुला इफोरखौ गेलेयोमोन माने बेखौनो दिनैनि दिनाव जों गेलेनायखौनो नुनो मोनला आरो आ आरो गोदोनि। समावहाय मा बायदि खेला गेलयोन मा खेला गेलयोन बे फोरखौ माने नै दिनैनि सम दिनैनि गथफोर बा दानि गथ'फोरा माने मिथिला आरो अ नों नङा होनबा नों
लांजोब्बाय ना औ जों दा सिगाङो उन्दैफोराव स्कुलफोराव थांनानै ज' ज' गर गेलेयोमोन स्कुलावनो। जथ' हानाय रेडि गेलेयोमोन। बिदिनो।
औ।
औ आरो बिदिनो खाबादि गेलेयोमोन। थानानै मारबलफोरबो। गेलेनाय जायोमोन सम सम। फ्रावनो आरो फैनानै बिदिनो। फुटबल गेलेयो क्रिकेट गेलेफैयोमोन।
उम।
ओमफाय दानि गथ'फोरा जे ओरै। मिथिलानो माने गेमा बोरै। मबाइलावसो थानाय जायोबा दानि गथ'फोरा औ बावगारलांजोब्बाय माने।
उम गोदो आरो माने हाफोरजों बांसिन गेलेनाय माने इदिनो ओंखाम ओंख्रि गेलेनाय इफोरबायदिखौबो गेलेयोना गोदोनि समावहाय नै दानि समाव। आरो इफोरदिखौ गेलेयानोखा माने दानि गथ'फ्रा माने हाखौनो दांनो मुगैनाय माने इफोरबायदि गेलेनो बानाय माने जोंनो गेलला आरो दानि
औ दानि गथ' ओं ओंखारलानो माने न'निफ्रायनो बिदिनो एक्सट्रा एक्सट्रा जाबाय माने ज' ज' ओं गावबा गाव मबाइलावनो थायो बिदिनो। मबाइल आसि न' सिङाव जिरायनानै थासिगोन। हारसिं हारसिं बिदिनो।
औ।
आरो बिदिनो। दुखु समफोरबाबो माने दुखु बिदिनो माने ओंखारला नालाय लोगोफोरजों। मबाइफोराव बिदिनो थासिगोन गोदाव सोराव। गोदोना ज' ज' गेलेनानै बावगारजोबोमोन आरो माने।
औ माने गोदोनि खेलाफ्राव माने इन्टारेस्टबो जायोमोन मा होनो।
औ जमा जमा ओं ओं आरो गामिनिफ्राय गुबुन मोनसे गामियाव थांलायनानै। साइकेल लानानै थांनानै गेलेहैनायबो जायोमोन ना?
औ औ जायोमोन मानि गोदोनि समावहाय मानि कुलनिफ्रायबो न मा होनो गामिनिफ्राय स्कुलनि फ्राय थांनानै बेफोरबायदि खेला गेलेनाय।
औ बादायलायनाय बिदिनो औ बादायलायनाय माने इदिनो इनभाइट खालामोमोन ना
औ औ इनभाइट खालामोमोन। दानिया आरो नै दा फोरबायदि खेला इनभाइट खालामनानै खेला गेलेनाय इफोरबायदिखौ नुनो थांला माने दानिया माने मबाइलावनो गेलेयो आरो।
दिनो
औ मबेलावनो बेस्थ' जानानै थाजोबो दानिग थफोराहाय माने गोदोनि मोन नो गोदोनि माने जोंनि बर मा होनो खेलाफोरखौहाय बाव गारलांजोबबाय आरो माने दानि आरो गोदोनि समाव आरो मा होनो थाखुमा लायनाय गेलेयो मोन‌ आरो मानो‌ खर' दांलायनाय मा होन्दोज जेनेबा फुख्रि बा बिलोफोरावहाय गेलेयोमोन ना खेला दैयावहाय बेफोरजो खेला
ओ आरो हायाव बोरियाव बिदिनो गेलेयोमोन ना?
औ औ
दैयाव बोरियाव बिदि
औ दानिया नुनो थांला आरो इब खोदिखोनो दानिया आरो फोरबायदि फुख्रि दैमा इफोर बिलोफोराव माने जमा जमा दुगैनोबो थांलायला ने दानि गथ'फोरा माने सम दिहुनलाय नानै ओंखार लायला आरो माने
औ फ्रि गैला माने रावबो फ्रि थालायला इ इनट्रेस
ओ दसे स दसे सम ओरैनो थाबाबो माने मबेलावनो गे मबेलाव थायो नालाय दानि गथ'फ्रा
फैनानै
ओमफाय आरो नोंथांङा गोदोनि खेलाफोरा मा मा दंमोन इफोरखौ मिथियो नामा?
आंङो बारा मिथिआ माने मिथिनायालाय गेलेयोमोन आरो गेलेयोमोन माने मब फोरखौबो बारा मिथिबा बारा गेलेनाया लाय गेलेयो
अ दानि आरो गेलेनायफोरखौ नुनो थांला नालाय।
दाबो गेलेयो गेलेनाया सम सम लानानै मालाबा समाव नुयो आरो बिदिनो जोलुर गेलेयो इदिनो टेनिस गेलेयो। फुटबल गेलेयो सम स सम गेलेनाय क्रिटफोर गेलेयो आरो सम सम दानि गथ'फोरा खम जाबाय होमबाबो ओंखारलायाबा गावजों गाव बहुद खमायबाय माने
औ। माने आरो गोदोनि फुराना खेला जेनेबा नै बाथा गेलेनायखौनो बुं आरो मा होनो, गिला खुबैनाय मा होनो इफोरबायदि खिथु गेलेनाय बेफोरखौ माने नुनो थांला
नुनो थांला ओं गोमानो हमबाय बिदि गेम फोरा
औ गोमानो हम बाय होननायानो बुंनांसिगोन दा। माहोनो सै सोलायबायना बोथोराबो मा होनो जुगाबो सोलायबाय होननांसिगोन।
फैनाय गेलेनायफोराव मालाय बेलेग हादोरनिया जौगागासिनो जोंनियाबो जौगादों जौगानायालाय बिदिनो फुटबल गेलेनानै बिराद गावनो गाव गोख्रों जादों। आरो गिदिर गिदिर माबा देरहानानै गोजान गोजान जायगायाव गेलेनो मोन्दों गावखौनो फ्रि खालामनानै गेलेनो हादों मादों। फ्रि जादों आरो गावनो माने गेलेनायफोरा गिदिर गिदिर गेलेग्रा
बुहुद खम आरो जोंनि जोंनि माहोनो बर' सु सुबुं नों फोरा बेफोरबायदि गेलेनायाव माने गुबुन हारिनिफ्रा आरो माने खेला इफोरबायदि गेलेनायाव माने बाव मा होनो मा होनो मबाइलफ्राव बिदि बेस्थ' थायालासिनो माने खेला दुला फरायनायजों लोगोसे माने खेला दुलाफ्राव माने गोसो होयो आरो। माने जोंनि बय जोंनि मा होनो बर' सुबुंफोरखौहाय माने जोङो इफोरबायदि एखे फरायनायावनो जा जियावनो जा माने एसे खम माबाखौ नुयो आरो जोंनि गेजेरावहाय। खोनादों नोंथाङा?
नुनो
ओ हेल' हेलौ खोनादोना नोंथाङा? हेलौ हेलौ नोंथांनिखौ खोनानो मोनासै आङो। हेलौ हेलौ खोनादोंना